औ खोना दों नोंथाङा
खोनादों।
माबादि दं नोंथाङा?
आं मोजाङैनो दङ दे नोंथां।
आंबो मोजाङैनो दं। दा बिदिब्ला जोङो जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा?
अ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ औ बिदिब्ला आं एसे फोरमायनानै होग्रोनोसै जोंनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै औ। अ जोंनि गेजेराव जानाय लोंनाय होनोब्ला गोबां रोखोमनि दङ एबा गोबां बायदि बायदि जानो हानाय मैगं थाइगं ओ जेरै जोङो गोथाङै मोननाय मैगं थाइगं एबा गोरानै मोननाय मैगं थाइगं खायफा खायफा मैगं थाइगं एबा ओंख्रिखौ जोङो गोबाव सम दोनथुमनानैबो जानो हानाय ओ जोंनि गेजेराव दङ। आरो खायफा खायफा ओं दा जोंनि गेजेराव ओ हारिमुजों सोमोन्दो दङ एबा हारिमुनि आंगो बाहागो महरैबो जों नुबोगासिनो दङ। बिदिनो जोङो ओ बिदि मैगं थाइगंफोरखौ खायफा खाय फा मैगंखौ न'आवनो आबाद मावनानै एबा गावनि नांगौ ओ मैगं थाइगंखौ गावनो दिहुननानै आरो खायफा खायफा मैगंखौ जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय नायगिरनानै ओ जाबोगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों।
औ नोंथां
औ बिदिनो ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नामा ओंख्रिफोरनि सायाव?
औ औ नोंथां दा नोंथां बुंनाय बायदि बायदिनो जोंनि जा जाग्रा ओंख्रिफोरनि गेजेराव जा जोङो ओ दोनथुमनानैबो जानो हानाय बा गोथाङैबो जोङो ओ जेरै गोरानै मोननाय गो थाङै मोननाय होननानै नोंथाङा बुंलांबाय दा थिग बेबायदिनो गोथाङै मोन मोननाय बा गोथाङै मोननाय फोरनि गेजेराव जोङो जा जेरै ओ गायनानै जानाय आबाद मावनानै जों जा जिहे तु मोननाय जोगोनारनिफ्राय लानानै बा ओ थाइबें पटल बेनि उनाव काक्रेला जिंखा बेफोर गोबां रोखोमनि ओ ओंख्रिफोर दङ। जायखौ जोङो न'आवनो आबाद मावनानै जोङो जानो थाखाय जोङो बानायनानै लानो हायो। दा गोरानै मोननाय होननानै बुङोब्ला बै ओ जोंना ओ मा होनगोन बिखौ ओ दालिफोरखौबो अ नारजि ओं ख्रि बायदिसिना ओ जों जेखौ फोराननानै दोननानै जोङो गोबाव समाव गोसोखाङोब्ला जा उनावहाय जोङो जानो थाखाय दोननाय जायो आरो बे नारजिखौबो जोङो ओ फोराननानै गोबाव समनि थाखाय दोननाय जायो आरो बै ओ हाग्रा बंग्रायाव जोङो खाबथिंनानै जानाय जेरै थास'नि बिबार थास'नि आइथिं बा थास'नि बै देनथा बेफोर बायदिखौबो जोङो आलादा आलादा रोखोमै जोङो ओ संनानै ओंख्रि महरै जानो हायो। दा बे ओ थास' बिबारनि बेलायावबो जोङो थास' बिबारखौबो जोङो दोनथुमना फोरानना दोनथुमनानै जोङो गोबाव समाव जोङो गोबाव समहालागै जोङो जानो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां
थास'नि बेदरखौबो जों जायो। बेबायदिनो ओ जायो दिंखिया मैगंखौबो जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमनानै जायो। दा बे हाग्रा बंग्रायाव जोङो बुथुमनानै जानाय ओंख्रिफोरनि बागै आङो नोंथांजों एसे सावरायनोसै आरो दिंखिया मानिमुनि ओ खुथ्रा बुथुवा ओनिफ्राय बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दङ ओ जोङो लाइ लाफा बायदिखौबो जोङो नवावनो आबाद मावनानै जायो। ओ खेरा दाफिनि दङ जोङो हाग्रा बंग्रायाव बु थुमनानै जानाया। बिनि उनाव धरम फुलखौबो जोङो जायो। ओ बेसर बेसर दाबा जि होननानै बुङो जोङो जा बेसर फोखांनाय जायगायाव गहेला रजनाय होननानै बुङो ना? बेखौबो जोङो जायो। बिनि उनाव गोबां रोखोमनि बेबायदिनो हाग्रा बंग्रायाव जोङो गोदोनि फ्रायनो बर' हारिया बुथ बुथुमनानै जाबोनाय जोंहा मा दङ? ओ खान्थि दङ होननानै बुंनांगोन बा हुदा दङ आरो गोदोनिफ्रायनो बिदि हाग्रा बंग्रायाव जोङो बायदिसिना मैगं खाबथिंना जायो जेरै हेलेंसि मैगं ओमफ्राय बै दुब्रि माइबारि फोराव जोंहा जेरै सिफुं मैगं जायो बेफोरखौबो जोङो बुथुमनानै जायो। दा बै मैगं थाइगं फोरनि गेजेराव जा जोंहा दोरोङारि ओंख्रिफोरबो दङ जाय जोंनि बर'फोरनि गेजे जेराव मोनसे जोबोद गोथाव ओं एंगारना एंगारनो हायि ओंख्रि। जायखौ गुबुन हारि फोरा जोंनि बर' हारिनि ओंख्रि होननानै मोनथियो जेरै ओ अनला ओंख्रि दाउजों बिनि उनाव सबायजों साम बिदिनो गोबां रोखोमनि दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ। दा बे दोरोङारि ओंख्रिफोरनि गेजेर ओ गेजेराव नोंथाङा मा मा ओंख्रिफोरनि सायाव ओ गुवारै बेखेवना होनो हायो बेखेवनानै होदो नामा नोंथाङा?
औ औ नंगौ जेरै जों गिबियावनो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथ ओ अनला आरो ओ नारजि ओंख्रिया जोंनि गेजेराव ओ मुंदांखा नङा होमबा नोंथां? औ औ अनला ओंख्रिया जोंनि बर'नि ओ हाथासुनि हाबायाव ओ बियो मोनसे ओ
एंगारनो हायि एंगारनो हायि बाहागो जाहैबाय।
औ बेखौ जोङो ओ जेब्ला हाथासुनि होगोन अब्ला जोङो बै हिनजाव गोदान एबा जायखौ जों खैना गोदान होनना बुङो। बे खैना गोदाना गावनि आखाइजोंनो अन गुनदै देनायनिफ्राय लानानै म बेखौ जेब्ला मोनजासिम बेखौ जेरै खायफाया ओ दाउफोरजों न'नि दाउ एबा खायफाया बयलारफोरजोंबो संनानै आरो अमा बेदर बिददिजों संनानै बै जेब्ला जोङो खैना गोदाननि हाथा खुरनाय खानथिखौ जोङो जागायो अब्ला बै खैना गोदाना गावनि आखाइजोंनो गिबियाव गावनि हौवा एबा बेजों जाय हौवाजों जाय बेजों बिसुखि थाफागोन एबा बिलोगो बिसोरनो गिबियाव ओ बिसोरखौ खुलुमग्रोनानै बिसोरनो एसे एसे रानग्रोनानै होनांगोन बिनि उनावसो गुबुन रायजो राजाफोरा मोनजानायखौ जों नुनो मोनो बे ओ अनला ओंख्रिखौनो जोंङो आरो गोबां रोखोमै जानो हायो जेरै अमाजों खायफा खायफाया नारजिजों मैथाजों ना जों ओ बिदिनो आरो खायफा खायफा बिबार दङ जोंनि गेजेराव जेरै बासिखि बिबार खार'खानदाय बिबार आरो उम बै सेवालि बिबार बेफोरजों जोङो ओ संनानै जायो आरो बे अनला ओं ख्रि होनना बुङोब्ला बेयाव मोनसे गुदि मुवा नांगौ जाय मुवाया नङाब्ला अनला ओंख्रि एबा खारदै ओंख्रियानो जाया बेनो जाबाय खारै खारदै बे खारैखौ जोङो ओ थालिर दंफां एबा फस थालिर फस्लानिफ्राय बानायनाय जायो जायखौ जोङो औ थालिर फस्लाखौ जोङो गिबियावनो दानबाय दाननानै बेखौ मोजाङै जोङो फिसा फिसा बाहागोनि हानानै सानदुं गोसायाव फोराननानै बेखौ ओ जेब्ला सिम रानगोन अब्ला खावनानै बिनिफ्राय हांगार एबा गुन्दै जागोन बेै गुन्दैखौ जोंङो मोजाङै ओ सान्द्रिजों सालिनानै बे सान्द्रिखौ ओ दै ओ बे गुन्दैखौ जों एसे दै सारस्रिनानै बेखौ जोङो खारदै महरै दोनथुमनाय जायो मोजां जागायाव दोनथुमनाय जायो बेनिफ्रायनो जोङो ओ जेब्ला जोंनो नांगौ अब्ला बिनिफ्राय जोङो दै होनानै सरै सरै खारदै ओंख्रि जानायफोराव बाहायनाय जायो थिग बिदिनो ओ नारजि ओंख्रियाबो जोंनि बर'नि एंगारनो हायै बाहागो बेबो जोंनि जोंनि गेजेराव सोरबा सुबुङा जुदि रुंसारि जालांबा एबा गोमालां ङोब्ला बेखौ जोंनि गेजेरनि फ्राय बिदाय होनो थाखाय जोङो बै सारादुदिनखालि एबा सानखालि जोङो गासैबो रायजो राजा बाय बाहागि बिसोरो अमा एबा खायफाया ना गोरान बेफोरदों संनानै गासैनोबो इसे एसे राननानै जाहोयो अब्लासो बेखौ जाग अब्लासो जोंनि गेजेराव बै ओ रुंसारि जालांनाय सुबुङा जोंनिफ्राय बिदाय जानानै बै जाय जाय गानिफ्राय फैदों बै जायगायाव बियो आलो गोजोनै थाहैनो हागोन होननानै जोंनि समाजाव दासिमबो फोथायो
अ माने जोंनि सोमोन्दोआरि ओ बा बाय बाहागि गिनिफ्राय बैखौ सोमोन्दो एंगारनाय जाहैबाय आरोना
औ औ औ जानो हागौ नोंथांनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो खालामो
औ नोंथां बेबायदिनो एखे रोखो खोमैनो जोंनि ओनसोलावबो खालामनायखौ आं नुनो मोनो आरो
बिदिनो आरो गोबां दङ ओ जोंनि गेजेराव ओ जेरै ओ नाफामाबो जोंनि आंगो ओंख्रि नङा होमबा?
औ नोंथां
नोङा नाफामनि सोमोनदै इसे फोरमायनानै हो
अ दा नाफाम होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'नि मोनसे एंगानो हा हायि ओ जाग्रा जेरै नाफामखौ ओ बारा एसे औवानि गोनांथि नङा बे मोननै मुवायानो ओ जोबोर गोनांथि आरो जेरै था सनि देनथा ना गोरान बे मोननै जिनिसखौ नांथारगौ आरोखि नोंथां। दा बेखौ जोङो नाफामखौ बानायनो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो थास'नि देनथाखौ जोङो ओ हानानै लाबोयो आरो ला होनानै बिनि बिगुरखौ एसे एसे जिरो जोङो फिसा फिसा हाखुनथियो दिनावथ' जों ना गोरानथ' थाख खाबाय नाखौ फोराननाय थाखाबाय बे ना फोराननाय आरो बे थास'नि देन्था बे मोननैखौ जोङो ओ जगार खालामनायनि उनाव बा थियारि खालामखांनायनि उनाव जोङो बानायनो फिसा फिसा हानानै लानायखौ जोङो गिबियावनो देग्रोना लानाय जायोनो। दा बेखौ थास' बुगा खौ जोङो देग्रोना लाखांनायनि उनावबो जों बिजा फोरा आङो दा बे मोननै बुसथुखौनो जोङो बा जिरादखौनो जोङो देनानै बा मिक्स खालामनानै बा गलाय मोनदेर खालामनानै जोङो मा खालामनाय जायो नोंथां बे खौ खायसे खायसे लारु बायदि सिथुमो। बा खायसे खायसे‌ बियाव जोङो गोबां गोसो जायोब्ला जों बेवहाय जेरै बानलु होफानो हायो। ओ खारदैबो एसे हानो हा हायो। ओमफ्राय संख्रिबो एसे होफानो हायो। बेखौ होनानै जोङो खायसे खायसेया लारु सिथुमनानै दोनो। खायसे मोजां जायगायावहाय आरो खायसे खायसे बेखौ औवानि हासुंफोरावहाय सोनानै नार सोनानै ओ सफा थिनानै दोनो आरो मोजांसै। बेखौ दोननायनि उनाव बियो अ बेखौ गोरान जायोब्लाथाय उनाव मोजाङै रानोब्लाथाय बेखौ जोङो ओंख्रि संनानै जानो हासिगोन आरो नोंथां।
औ जोंनि समा जाबाय नामा नोंथां?
औ दा बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ना नोंथां
औ औ
दे बिदिब्ला नोंथां